औ नोंथां औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ फन हरनायानो फन हरनायनि जाहोन आं जादों आङो जोंनि गोदो गोदायनि जोंनि बर' सुबुं फोरनि दोरोङारि जोङो फोरबो बैसागु फोरबो बेनि सायाव इसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला। सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि फोरबो बैसागु फोरबो खौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायथिना होदो।
औ हागोन नोंथां।
औ फोरमायदो बिदिब्ला नोंथां।
बैसागुआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि रंजाथाइ फो फोरबो।
औ
बैसागु खौ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दङ। आरो दासिमबो खुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बैसागुनि ओ सैथ्र' दाननि गिबि सानाव जोंनिया मानसि बैसागुनि सिगां मोसौनि बैसागु जायो।
औ नंगौ नोंथां।
थाखाय जोङो गिबियावनो मोसौ थुखैनायाव गोनां जानाय माखासे
ओ मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायाइफोरखौ खांनानै लाग्रोनाय जायो।
औ नोंगौ थारैनो
औ बेफोराव गोनां जानाय माखासे फिथाइ सामथायाइफोरा जेरै लाव फान्थाव दिग्लिथि बाग्रिखब थाराय बेफोरनि गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव बेफोरखौ माला सुनानै बा फिसा फिसा हाफ्लेनानै
लानाय जायो औ नंगौ।
औ बिनि उनाव जोंनिया मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ न'निनो साराय बा दोनि हांगारखौ हुख'नानै बेखौ हासुंजों गोसोम गोसोम थाव जानायजों फुननानै दागो होनाय जायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बै दिनखालि माने मोसौखौ उदाङै फोथाराव हगारनानै होनाय जायो नालाय जाहाथे मोसा मुफुरफोरा मोसौ खौ नुनानै गिनानै खारो बा बिसोरनि जेबो खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय बे दागोखौ होनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
जोंनिया मोसौ थुखैनो लांनायाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मे मेथाइ दङ
औ नंगौ
थाया लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरै एर हानजा हानजा बेफोरबायदि बे आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ बिनि उनाव फैयो जोंना मानसि बैसागु
औ नोंगौ
मानसि बैसागु होनब्लाथ' जोंनिया बैसागु बोथोरनि गिबि सानाव बेबाय दियैनो दुगैयै लोबैयै उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बेफोरबायदि जायो बिनि उनाव बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' ज' ग्रुप ग्रुप बा हानजा हानजा ओंखारनानै बिनि न' बैनि न' खाम सिफुं सेरजा जथा था लानानै गिदिं गिदिं मोसायो बा मागियो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बैसागु बोथोराव जोंनिया आइजोफोरा दख'ना बिदन बा गोमो दख'ना गाननाय जायो। ब्लाउस गोजा बेनिफ्राय आर'नाइ फालि लानाय जायो। आरो हौवाफोराबो बेबायदियैनो गामसा गस्ला गाननानै ज' ज' रंजायो मोसायो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनि उनाव जोंना बैसागुनि स्नि तारिखाव साथिथि जानाय जायो।
औ नोंगौ।
बेखौ जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरोना जाहाथे ओ बे बोसोराव जेबो बेमार आजार जाया बेनि थाखाय
औ
बेयाव हाग्रानिनो बायदिसिना मैगं खांनानै जानाय जायो जेरै दौस्रेम थार राइ दिंखिया खिफि बेन्दों लाफा सायख' बेफोरबायदिखौ
औ नोंगौ।
औ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि बैसागुआ माबोरै जायो फोरमायनो हागोन। नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ थिग बेबायदिनो नोंथाङा ओ फोरमाय सिगाङाव फोरमायलांनाय बायदि बैसागु फोरबोखौ जोंनावबो ओ बेफोरबायदिनो ओ बायदि सिना नेम खान थिजों जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां जोङो गिबियावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोसौ बैसागु बेखौ जोङो मोसौ मैसो मोसौ खौ लानानैनो जोंहा फालिनाय जायो। बेनि उनाव आरो जोंहा मानसि बैसागु बेनि उनाव जोंहा थामथि ब्रैथि सानाव जोंहा रंजा बाजायै गासैबो मोसानो ओंखारो आरो बेनि उनाव जोंहा लास्ट बैसागु बे स्निथि बैसागुआव जोङो ओ आलासि खुरमा बाय बाहागि बायदि ज' ज' आलासि जाहैनाय ओ थिग बेफोरबायदिनि बैसागु जोङो फालिनाय जायो आरोना नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला मोस सौ बैसागुखौ माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गिबियाव नो जोंनो नांगोन बायदिसिना फिथाइ-सामथाइ बा बिलाइ नङा होमबा बे मोसो सौ बैसागुखौ सैथो दान सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय जोंहा फालिनाय जायो। बे सैथो दाननि जोबथा खालारनि सानसे सिगाङावहायनो जोंहा बायदिसि ना नांगौ मुवा फिथाइ-सामथाय बिलाइ आरिखौ जोङो बुथुमखाना लायो। यो लानानै बेनि अखानायैहाय जोङो बे बुथुम खानानै लानाय फिथाइ सामथाइ जेरै लाव, फान्थाव, हालदै आरोबाव ओ दिग्लि लि ति बिलाइ, खाथ्रि बिलाइ बेखौ जोङो ओ हानानै लायो। लानानै आरो माल सुनै जायो बे मालाखौ जोङो ओ जोंनि न'नि उ ओ उखुमनि ओ बेराफोरावहाय जोङो थेब बनानै जोङो दोननाय जायो आरो खावसे बाहागोखौ जोङो मोसौ थुखैनायाव लांनो लाङो मोसौखौ बेबायदिनो फोथारसिम लानानै थाङो जोंनि सुबुंफोरा हौवा माहारि बा सुबुंफोरा नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
थिग बेबायदियैनो जोंहा ओ मोसौनो बे हालदै, लाव, फान्थाव बेफोरखौ जों जोङो मोदोमावहाय फुनै फुनै आरो लोगोसे जोङो न'निफ्रायनो गोसोम हांगार बेखौ जोङो मोदोमाव फुननानै लांखायो नालाय बेबायदिनो ओ खाथ्रि बिलाइ, दिग्लिलिथि बिलाइजों जोङो बुज्राव बुज्राव बेखौ मे मेथाइ खनै खनै जोंहा थुुखैनाय जायो आरो बे मेथाइ खननायानो मेथाइखौ आङो एसे ओ खनना होनि जेरै लाव जा फानफाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर थिग बेफोरबायदिनो खुगा मेथाइखौ जोङो खनै खनै मोसौखौ थुखैयो आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ हगारनानै होबोयो फोथाराव ओ बै दिनखालि जोंहा दुरुं लगाया आरोना मोसौखौ जोङो लांदाङै हगारनानै होयो।
औ
औ बेनि उनावहाय जोंहा मोना मोना समावसो जोङो बेखौ ओ फोथार निफ्राय लाना फैयो लाना फैनानै जोंहा न'आव फागा गोदानजोंसो जोङो खायो। आरोना नोंथां।
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो ओ जोङो मोसौनो मोसौ गलियावहाय आलारि बाथिबो सावनाय जायो जोङो जेरै थास' बे बिलाइ दिंखिया थुलुंसि माइरं दै गोथार बेफोरखौ लानानै जोङो धुप धुनाना सावनानै आलारि बाथिखौ सावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा मोसौ थुखैनाय खालिनो जोंहा ओ जोङो सुबुं माहारियाबो गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ जेरै जोङो सेजौ सेथा जातनि मैगं नायगिरो गिरनानै जानाय जायो नङा होमब्ला
औ नोंथां औ
थिग बेफोरो जाबाय फुंखा दिंखिया मानामुनि दारि बिलाइ खिफि बेन्दों नेरसोन बिलाइ बेबायदिनो थाइजौ खानथाल थाल बायदि गोखा गोखै बुथुमजोबो आरोना नोंथां। सेजौसे था बि औ बेफोरखौ जोङो सोरबाबा अमा बेदरजों जायो आरो सोरबाबा ओरैनो निरामिस जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
थुगैखालि जोङो बेखौ जानायनि जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बेबायदिखौ जोङो मोसौ थुखै खालि सेजौ से थाखौ बुथुमनानै जोङो जायोब्ला जोंनाव माने जेबो बेराम आजार सन्देर फैया बिदि होननानै जोङो जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जानायखौ नुयो होनदोंना नोंथाङाबो
औ नोंथां जोंनियाव बैसागुनि स्नि सानखालि जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। थारैनो आरो जोंहा बैसागुनि स्नि सानाव जोङो बयबो रंजायै रंजायै मोसायै गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला। सिख्ला बयबो ज' ज' खाना जायो नङा होमबा नों
औ नोंथां।
बे खाना जानायाव नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय। मा मा बायदिसिना बेदरजों ना नाजों खानाखौ जानाय नुयो नोंथाङा। एसे फोरमायदो
औ हागोन नोंथां।
औ
बिदिनो जोंनिथिं बांसिनखौनो अमा बेदर जानाय नुयो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ना बेदर नाखौबो जायो दाउबो जायो। माने जोंनियाव सोरबा ना जानाय सोरबा अमा जानाय बेफोरबायदि थायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ।
बेफोर बायदियैनो जोंनिया बैसागु रंजाखांनायनि उनाव जानाय जायो आरो नोंथां।
नोंथां थारैनो
बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे।